औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं दा फ्रियावनो दङ नोंथाङालाय?
औ आंबो दायो ओरैनो दङ।
उम
आङो नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन
औ बुंनो हागोन।
नोंथां ओ जेनेबा दायो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ जेनेबा अनला अनलाजों दाउ
उम उम
खौ माबायदियै संनाय संनाय जायो जेनेबा बेनि प्रसेसफोरखौ माबोरै माबोरैहाय बानायनाय जायो अनला ओंख्रिखौहाय बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथांङा?
अ हागोन
औ होमबा एसे फोरमायनानै होदो नोंथांङा औ
दा जोङो बर'नि ओंख्रि होनोबा अनलाजों दाउखौ दाउआनो बांसिन मुंदांखा आरो दा बे माबा माइरंखौ गिलावनो सोमनानै लानाय जायो।
औ
बिनि उनाव हाय ओम माइरंखौ दसे सम सोमनानै बेदि रुैबाथाय उवालाव देनानै लानाय जायो। ओमफफ्राय फारसेथिं अदाबाव अरसुनानै थौआव दैहोना जाननाय जायो।
औ
ओम बेयावनो हाल्दै संख्रि होनानै जेब्ला दैया गोदौआ अब्ला बे अनलाखौ मा देनानै लानाय अन गुन्दैखौ यावना होसंनाय जायो आरो होनायावहाय दसे उनाव ग्लब ग्लब गोदौनायनि उनाव खारैखौ होनाय जायो। आरो दाउ दाउखौ बुथारना लानाय जायो गिबियावनो बिनि उनाव एवनानैहाय
उम
ओम मोजाङै एवफ्रामनानै मोनाय बायदिनो एवखांनानै बेयाव संनाय अनलायाव होसननाय जायो आरो
औ
बेयावनो संख्रि बानलु होनानै दसे सम गोदौ होनानै मानो संख्रि साखिनानै खांनाय जायो आरो
औ दा नोंथाङा ओ बे ओ सामजों सबाय संनाय ओंख्रिखौबो जेनेबा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि सामजों सबाइ ओंख्रि संनायखौबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा।
हागोन दे।
औ
जों सामजों सबाइ होनोब्ला गिबियावनो सामखौ लाबो नानै दैयाव हरसे सोमना दोननाय जायो।
औ ।
खारहोनो थाखाय
औ ।
ओमफ्राय साम खौहाय सायनानै
औ ।
मोजाङै मान्जिनाय जायो मैला खारनो थाखाय मान जिनायनि उनाव सामखौ एवफ्रामना लानाय जायो आरो सबाय खौहाय एवफ्राम नानै
औ ।
एवनानै उननाय जायो आरो सबायखौ । ओमफ्राय उनखांनायनि उनाव सुनानै सबायखौ बे मा होनो सबायखौ रूना-रुनानै लाग्रोनाय जायो रुनानै लाखांनानै बे बे साग्लिनाय जायो आरो साग्लिनायावहाय खारै होनाय जायो । उम ओमफ्रायसो साम साम एवनानैनो दोननायखौहाय बे सबायावहाय होसननाय जायो आरो । बे जेब्ला सबाइ रुयो अब्ला बेखौ होसनो आरो सामखौहाय बेनि उनावहाय गोदौ होनाय जायो ओमफ्राय मा होनो गोदौ होनोनानै मोदोमनायनि थाखाय जों गंगार दुनदिया होनाय जायो आरो गोथाव जानो थाखाय ओमफ्राय मा होनो बानलु होनानै साखिलायनानै खांनाय जायो आरो ।
ओ नारजि ओंख्रि संनायनि बागै एसे फोरमायनो सानबाय । नारजि ओंख्रिखौ जेनेबा माबोरै सङो बेनि बागै आं एसे फोरमायनानै नै होनिसै जेनेबा जोंहा नारजि ओंख्रै संनायाथ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा नारजि ओंख्रिफोरखौ बे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जोंहा संनानै जाबोबाय थागासिनो आरो दासिमबो सो संनानै जायो। जोंना बे नारजि ओंख्रिया जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे ओ ओंख्रि ओ मुंदांखा माने ओंख्रि आरो जेराव जोङो बर'नि अनगायै गुबुन ओ माबाफोर जे बेखौहाय गुबुन सुबुंफोरा माने बेखौहाय संनानै जानो रोङा आरो बर'नि अनगायै दा जोंहा नारजिखौ गिबियाव जोङो नारजि ओंख्रि संनायनि फ्रसेसा जायो बा। जोङो जेनेबा नारजिखौ गिबियाव जोङो सुनानै ला गारनांगौ जायो एसे। से ओ सुनानै बा खायफा खायफा बेखौ रुनानैबो लायो जेनेबा गोखाया खारनायनि थाखाय
औ औ।
नारजिजों अमा जेनेबा जों अमाखौ ओ मेजेमखौ लानाय जायो आरो। बेनि उनावहायो। जोङो नारजिखौहायो ओ सोमखांनायनि उनाव बा रुखांनायनि उनाव जोङो बे खौहायो ओ जे आ जाम्बाय थानाय दैयावहाय जेनेबा ग्लब ग्लब गुदुं होननाय दैयावहाय जोङो बे होसोननाय जायो जेराव ओ माबाया रुयो जेराव ओ नार्जिया रुयो अब्ला जोङो बेवहाय खारै एसे होनानै होनानै लानाय जायो बेनि उनाव जों एग्लिनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ बेवहाय दै एसे होनानै ओ जेनेबा साबसे जेनेबा जों मानसि जेनेबा साबेसे मानसि बेफोरनि समान जखायै जोङो बेवहाय दै होनानै लानाय जायो।
उम
बेनि उनावहाय जोङो ओ बेदर खौ एवनानै ओ नारजि जिआव होनाय जायो आरोखि बिब्लाबो जोङो माने जोंहा नार्जिया गोबाव समसिम दोननानै जाजायो आरो जेनेबा बियो जेनेबा जोङो जेब्लासिम गोबावसिन दोनो जेब्ला अब्लासिम माने गोथावसिन जालांबाय थायो मानो होनबा नार्जि ओंख्रिया सेवनानै थाङा। जोंहा नारजि अमाया। औ। दा बेफोर बेफोरबायदिनो माने जोङो नारजि ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायो आरोखि दा बे ओहो जेबोखौनो जेनेबा बर'नि अनगायै गुबुनबोथ' संनानै जानोनो रोंखाया जाहैबाय औ दा आङो नाफामनि बागैबो एसे फोरमायनो सानबाय नाफामखौ बोरै बानायो बेनि प्रसेसफ्रा माबायदि माबायदि जेनेबा ओ माबायदि जायो थ जेदानिफ्रायनो जेनेबा जोङो ओ आजै आजौ समनिफ्रायनो जोंहा ओ बानायै बानायै जाबोबाय बे नाफामखौ दा दासिमबो जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावहाय ओ बिलो बा दैमा दैसाफोरावहाय जोङो नाखौ हमनानै लायनांगौ जायो आरो बेवहाय जोङो माखासे नाफोरखौ हमनानै लाबोनाय जेरै फिथिख्रि बिदिनो ओ आरो बिदिनो गोबां नाफोरखौ जोङो हमनानै लाबोनानै जोङो